औ न'
नोंथांजों आंङो कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आङो आबाद आयदानि सायाव एसे सावरायनायदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव दासान्दै मा मा आबाद मावबाय दोङो आरो ओ गोदोनि हुदा बायदियैनो ना गोदान मुगानि सोलायनायजों मावदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां ओ दाथ' दैलां बोथोर हिसाबैथ' माने बर'फोरनि या गुबै बे दैलां बोथोराव मावनाय आबादाथ' माइ आबादानो नङा होमबा। दा बेखौनो मावगासिनो जोंनि आबादारिफ्रा। ओ
गोदोनि मुगानि बा दानि मुगानि होननानै बुंबाथ' नंगौ माने गोदो जेरैबायदि बर'फोरा माने मोसौजों नांगोलजों हालौओमोन नङा होमबा। बेबायदिखौ माने बहुद खम नुनो मोनदों जोंनि दुब्लि फोथाराव। मानो होमबा माने न'खर न'खर मोसौफ्रानो बारा गैला नालाय। दा बेखायनो माने दानि गोदान मुगानि जे ट्रेक्टरफोर फैदों ना। ट्रेक्टर बेनिफ्राय हेन्द ट्रेक्टर फैदों, बेफोरजों गायनाय बा हालौनाय बेफोरखौ जों नुदों आरो जोंनि गामिफोराव। दा माइ गायनाय होनोबाथ' जोंनियाव माने दाथ' सलिगासिनो दैलां नालाय। दा बिदिनो माने आबाद होननानै बुङोब्ला माने बर' फोराथ' माने बांसिनानो माने आबाद मावग्रा हा गोनां गोजा नालाय जोंनि गामि ओनसोलावथ' गोबां मानसि आनो माने आबाद मावनो थाखाय गावबागाव हा दंखायो बर'फोरना। दा बिथांमोना माने जोंनिथिं बिदिनो मेसेङाव मेसेंनि गोरान आबाद। आरो दा दैज्लाङाव बिदिनो माइफोर बेफोरखौनो गायो माने
बुंनो थाङोब्ला माने दा माइनि बोथोर जानायखाय दाथ' गुबुन दैज्लाङावथ' आरो गुबुन आबाद गैया नालाय मेसेङावबासो जोंना गोबां बेबायदिनो आबादफोर दं नङा होमबा बेसर बिदिनो फाथो, सिबिं, सबाय गोबां बेसाद माबाफोर थायो आरोना आबादफोर थायोना।
औ औ।
नाथाय दा दैज्लां होननानै जोङोबा दैज्लांआव माने बेल' आरो जोंना आबादा। मा होनगोन बेखौ माइ आबादानो होनजायो आरोना।
औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों दे।
बिदिनो गायगासिनो दा माइ गायनो होनबाथ' गिबियावो नोङो खोथियाखौ फोनां गोन नङा होनबा।
औ।
खोथियाखौ बेखौ नोङो गिबियावनो मिथिनोनांगोन आंनिआ बेसेबांसो खोथियाखौ नांगोन नङा होमबा बेखौनो नायनानै नोंथांमोना खोथियाखौ फोयो माइ जोलैखौ। थाग थियारि खालामनानै माने बिथांमोना माइखौ फोनाय जायो आरो आरो बिदिनो फोनाय बिलायाव जोङो माने माइ जोलैखौ गिबियाव लानानै बिसोरो माने दैयाव सोमनानै दोननायखौ जोंनिथिं बांसिन नुयो आरोोना डायरेक्ट ओरैनो माने गोरानैनो माइखौ फोनायथ नुा आरो माने बे माइखौ बस्थायाव सोनानै दैयाव फासोमनानै बा सोमनानै दोनो बेनिफ्राय एसे गाजा बेरलायनाय एबा हरनैसो सोमनानै दोनगोन आरो बेखौ आरो ओरै माइ सोमनानै दोनबाय थानायावनो नोंहा दैफ्रा जुदि दुब्लिफ्राव रेडि दङबा नोंहा सालेवनानै खोथिया फोनो थाखाय दब्लायनै बा दब्लायसे दब्लायनै दब्लायथाम बेफोरबायदि नोंनो बिसेबांखिनि नांगौ। बेखिनिखौ बियो फोमोनबाय थाबाय। आरो बिदिनो बियो जेब्ला फोजानाय जा। बाय अब्ला बे माइखौ बोखांना लांनानै एसे दैखौ। माहोनो गहोस्रनानै बेखौ। फोनो लानाय थामथिम खालामनाय जायगायाव हायाव होनाय जायो आरो बिदिनो जेब्ला। बे खोथिआया देरगोन फुजानाय जागोन बेखौनो फुनानै गायगोन। गायनायाबो माने जोंनिथिं बिदिनो। नोंथांमोननिथिंसो बिदि खालामगोना खालामा माने फाथोफोर खोनानै दोनोना। दुब्लिबारिफ्राव बे फाथोफोराथ'एसे गदाययै बिसोर। ज दाननाय जायो नालाय फाथोखौ दा बेयाव। गायनो थाखाय माने बिसोर मा खालामो। माखासे आबादारिफ्रा बे खोथियाखौनो माने खासिया जावायनाय होननानै बुङोना। नोंथांमोना बेखौ मा बुङो। माने खोथियाखौ गायस्लायनानै एसे गोबों गायनानै दोनोमोना आरो बेखौ फुफिननानै। बै फाथोथिलिफ्राव गायनाय जायो आरो जोंनिथिं बेखौ खासिया जावायनाय होननानै बुङो आरो। दा बिदि खालामनानै दोनो सोरबा सोरबा आरो हा खालिखौ जायहा हा खालि दं। सिगां गायग्रोनो हागोन। बेखौ बिथांमोना माने सिगांनो खोथियाजोंनो गायो आरो दा बिदिनो। गायनाय समावथ' गोदोथ' बिदिनो जोंनिया मा होनोमोन। जोंनिथिं माने आवाय गायलायनाय होनदोंमोन आरो आवाय माने। बियो फैसा हरलायनाङा आरो दिनै आंनाव गायफैदोंब आं नोंनाव मालाबा नोंसिना माला गाय। बे बेयाव माने गायनानै। हैफिनबानो जाबाय आरो बेबायदि गोदोथ नुयोमोन। नाथाय दा बे सावरि जालायनायखौथ' नुला। नालाय बर'नि समाजाव गोबां खमसै माने। खामला हाजिरा गासैबो बिदि जाजोब्बाय आरो। ओमफ्राय बिदिनो जोंनिथिं माने। ओ गोदोथ' हाल जांख्रा जायखौ नांगोल जांख्रा होननानै बुङोमोन ना। माइ गायस्रानाय लास गायनायखौ बिराद रंजा बाजा खालामोमोन। गोबां गोबां हाखौनो। माने खालि दोननानै लायोमोन हाल जांख्रा जानो थाखाय आरो गोबां मानसिफ्रा बेयाव। थाखा फैसानि जेबो खोथा गैया नालाय रावनोबो हरनाङा हाल जांख्रा बानायबा रंजा बाजा गायगोन आरो। जयैनो जागोन लोंगोन नङा होमबा लास्टनि बिदिमोन। दानाथ' दानि हाल जांख्राफोरखौ माने फाथ्थाखौवनो मोननो नागिरला आरो मानसिफोरनिखौ। नोङो खोथिया थिलिफोरखौल' दब्लायसे दोननानै लाबाय बेखौनो न'आव ओरैनो गायनानै। न'आवनो सिरि सिरि गावबा गाव न'खरनिल' माने बेदरफोर जालायनाय दाउ सिथारनानै बिदि जाबाय। बाय आरो नाथाय गोदोनि हाल जांख्राबाथ' बिदि नङामोन ना। माने बयबो गामियैनो मिथिजोबनाय गाबोन। फोरनिबो हाल जांख्राबा ओइ उमुखनि हाल जांख्रानो गाबोन एकदम गामियैनो मिथिजोबनाय बिदि जायो। आरो गोदोनि हाल जांख्राया। नाथाय दानि हाल जांख्राफोरखौ एसे सोलायलांनाय नुदों आरो माने दब्लायसे दब्लायनैल' दोननानै लाबाय नालाय। लासनि बेखौनो गायनानै न'खरावनो ओरैनो बेदरल'। बायनानै जानाय जोंनिथिं इदि नुदों आरो नोंथां।
औ।
दा। बिदिनो हाल जांख्राथ' होनायाथ' बर'निबो मोनसे बेबो गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय फोरबो। खामोन जेब्ला माइ गायनाय जोबथा सान जायो आबारिफोरनि थाखायबो मोनसे देरहानाय बोय। बिदि आरो एथ'ग्राब खस्थ' मावबोबाय मावबोबाय। लास्ट जेब्ला हायो अब्लाथ' बयबो खुसि जायो दा। गाबोन हासिगोन बा गाबोन हासिगोन एकदम गोसोआव मोनसे रंजानाय फैयो आरो इदि जायोमोन आरो ना दा नोंथांमोननिथिं इदिनो माइनि अन गायै ओरैनो गोरान आबादाव मा मा फैयो ओरैनो फाथोफोर बेसर सिबिं बेफोरखौ फोगोनना फोआ?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो जोङो जेब्ला माइ आबादा जोबो अब्ला जोङो बै फोथारखौ लांनदाङै दोनालासे बेवहाय जोङो खायसेखौ अ मटर आबाद फोनायखौबो नुदों आरो आरो बेनि अनगायै नो खायसेखौ ओ सबाय आबाद बा बेसर आबाद मावनायखौबो नुदों आरो। जोङो बेसर आबाद मावनायाबो जेरै, माइ आबादखौ मावो बेजोंनो एसे एखे आरो बेखौ जोङो मावनोब्ला ओ गिबियावनो बेसरनि गोनांथि जागोन ओ बेखौ जोङो थांनाय बोसोरफोराव मावखादोंमोनब्ला बा बेखौ ओ जा गोग्गो बेसर बेखौबो दोनखानाय खौ नुदों आरो जायफोरहा गैया बिसोरखौ जोङो बाजारनिफ्राय लाबोनायखौबो नुदों आरो। ओ बेनि उनाव जोङो बे खौ ओ फोनायनि सिगांनो मोजाङै जा दुब्लि बेखौ ऐवनानै ला ग्रोनाय जायो आरो ट्रेक्टरजों बेनि उनाव बेखौ हेवखांनायनि उनाव ओ जोङो बेखौ फोखांनानै बेवहाय जोङो बे सराव बांसिन ओ बायदि रासायनारिक हासारनायखौ हासार बाहायनायखौ नुदों आरो नोंथां अ बेवहाय जेब्ला ओ आबादा एसे देरो अब्ला जोङो बेवहाय आलादा मुलै बा हासार आरो जेब्ला बेसरा बिबार बारो अब्लाबो जोङो आलादा मुलै बाहायनायखौ नुदों आरो। बेनि उनाव अ जेब्ला फिथाइ थायो अब्लाबो जोङो बेवहाय ओ आलादा मुलै फिथाइनि थाखाय फिथाइया मोजाङै गोगो जानायनि थाखाय बेवहाय बाय दि मुलि बाहायनायखौ नुदों आरो ओ जोङो बेसरनि फ्राय बुंनो थाङोब्ला गोबां मुलाम्फा मोनो जोङो बेनिफ्राय थावखौबो मोनो बेयो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरो जोङो बेखौ ओ खायसे खौ फाननानै जोङो गावनि राङारि आंखालखौ सुफुंनायखौबो नुदों आरो आरो बेनि अनगायैबो खायसेखौ जोङो बेसरखौ फाननानै गावनि नांगौ जिरादफोरखौबो लानायखौ नुदों। आरो जोङो जा बेसरनि साख्लि बेखौ जोङो ओरैनो गारालासे जोङो खायसेखौ ओ बेसरनि साख्लिखौ सावनानै बेखौ हाथफ्ला बानायनानै बेनिफ्राय खारै बानायनायखौबो नुदों। आरो जोङो खायसेखौ ओ आबाद फोथार फोराव जेरैबायदि हालदै बायदि गायोबा जोङो बेवहाय हासार महरै हैनायखौबो नुदों आरो नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलाव बेफोरनि अनगायैबो जोङो दैज्लांनि जा जोगोनार बेखौबो गायनायखौ नुदों आरो पटल लेस्रा बायदिखौबो गायनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलाबो बेफोरबादि उफ्रा आबाद मावनाय जायोना नोंथां?
औ नंगौ मावनाय जायो जोंनिया मानो होमबा न'नियावनो न'आवनो बेफोरखौ मावो। नालाय जोंनि बाबायानो मावो माने जोंहा बिदिनो मेसेंनि मेसें दैज्लांनि दैज्लां बिदि आबादफोरखौ मावो आरो दा नों दैज्लांबाबो माखासे दैज्लांनि बेफोरबायदि उफ्रा आबाद थायो नालाय मैगं थाइगंनि बेफोरखौबो दा गायगासिनो दं आरो मेसेङावथ' गोबां जोंहा कपिफोर गायो बान्दा कफि टमेट' फुल कफि बेफोरखौ मटर, आलु बिबदिनो दुन्दियाफोर फैयो बिदिनो बाजाराव फाननानै बिदिनो बाजारावहाय लानानै फानहैनाय जायो आरो बाजारफ्राव नंगौ दा
नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
नोंथां दे जागोन
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम